हेलौ। औ खोनादोंना औ खोनादोंना? अ मा खालामदों नोंथां?
ओ ओरैनो दंथ'यो दायो।
आतसा जुदि नोंथाङा अ जुदि नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला नोंथांजों न'खर जौगानायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन आरोना।
औ सावराय जायो।
सावराय जायो ना? ओ जोंहा मोन न'खरखौ जौगाहोब्ला जोंनो माबायदि बिफाव लानांगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनोसैना दान्दिसे बिदिब्ला।
औ औ।
ओरैनो औ गंसे न'खर होननानै बुङबोलाथ'
उम्म
नियम निति ओ गावबागाव न'खरनि आरो नियम निति जानाय लोंनायखौ मेनेज खालामनाय ओ फिसाफोरखौ फोरोंनाय एबा गावनि बिमा बिफा फंबाय बिनानावफोरखौ माबो जोथोन लानांगौ बेफोर गासैबो थाफाजोबो ना आरो बे गासैबो बिबाना न'खरनि जायानोखि गाहाय दैदेनगिरि बिनि सायाव बांसिनै सोनारोबा बिनि सायाव बांसिन थायो थ नोंथाङा फोर बुंनो सानदों नामा बिनि बेनि सायाव माने न'खरखौ माबायदि जौगाहोनो हायो जोङो जोंनि न'खरफोरखौ माबायदि जौगाहोनो हायो बेनि सोमोन्दै आरो ना।
उम्म बेनि सोमोन्दै आं ससे बुंनोसै। गिबियावथ' न'खर जौगानायनि खोथा बुङोब्ला
औ।
बिमा बिफानियावनो फैग्रोखायो। बिमा बिफानि खोथाखौनो जों राय्लायग्रो खानांगोन
औ।
दा ओ जोंनि समाजाव माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां न'खर फोर दङ माने
उम।
गाव गावनि न'खरखौ माने मोजाङै जौगाहोनो हाया मोजाङै दिथा होनो हाया गथ' गथाइफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हाया। बा गथ' गथाय फोरखौनो माने खायसे मानसि फोराथ' माने फरायहोनो गोसो गैया। बेफोरबादि गोबां नखर फोर दङ आ बिदि नो जौ लोंनानै थाग्रा नखरफोर गोबां दं आरो जोंनि जोंनि गामि ओनसोल फोराव
बेनिफ्राय आ औ बुं नोंथां।
दा बेफोरखौ माने ओ जौगाहोनो ब्ला जोंनिया मेइन आ खोथायानो जाहैबाय जायफोर नखराव जुमाय लोंनानै दावराव दावसि खालामो बेफोर माने थ टेलि खमायनांगोन आरो गैया खालामनांगोन गावनि नखरखौ जौगाहोनो थाखाय एनिफ्राय गावनि गथ गथायाइ फोरखौ जेसां हायो यो मोजां मोजां स्कुल फोराव मोजाङै फरायहोनो नाजानांगोन। आरो नखराव नांगौ जानाय आंखालफोर जेरै औ। नखरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय नो जोंहा ओ ननि जाय मेन मानसि माने गारजेन जों बियो थाखा फैसा फोर खामायनो हानाय जानांगोन। नांगौ बादि जानाय लोंनाय फोरखौ बुथुमनो हानाय जानांगोन मोनसे नखरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय।
औ मोनसे नख'रखौ जौगाहोनायाव रांखान्थिया माने बहुत बि रांखान्थिया मोनसे नखर जौगाहोनायाव बिराद गिदिर बिफाव लायो माखासे नख रआ मेनेज खालामनो रोङियावबो जौगानो हाया हमनानै लाबाय गंसे नखरा सानसेयाव ओ बिसोरनि इनकामा सानसेयाव बाजौ रांब्ला नाथाय बै नखरनि मानसि बाजौ रांनि बांसिन बाहायोब्ला सानसेयाव स्निजौ राव बाहाय स्निजौ रांनि बाहायोब्ला गावनाव गैयाब्लाबो मालायनिफ्राय लानानै बाहायोब्ला बेबायदिबाबो माने गंसे न'खरा जौगानो हाया आरो जौगानायनि सोलायै ओ बियो बांसिनसो गाज्रिसिनाव जालांगोन आरो नोंगौ जोङो साननै सानथाम बोसोरसे बोसोरनै खौ जोङो हागोन सोलिनो मालायनिफ्राय लानानै नाथाय मोनसे समाव बेबायदि जागोन बेबायदि मोनसे थासारि फैगोन जेब्लानाखि जोङो ओ जों गोबां मानसि फोरनो जोंनि होनांगौ थागोन अब्ला गोबां ओ टेनसन फैगोन मा मावनानै जोङो बै फैसा थाखाफोरखौ सुख'फिननो बेफोरबायदि जानानै माने न'खरा सोरलां बोरलां जागोन। ओ बेनिफ्राय फिसाफोरखौ मोजाङै गाइद खालामनो हानाय नङा मोजाङै फोरोंनो हानाय नङा जुदि न'खरनि गाहाय बिगोमायानो न'खरखौ मोजाङै मेनेज खालामाबा रांखान्थिखौ बबेयाव नांगौ बबेयाव नाङा बेफोरखौ नोजोर होनानै आबां जाबाङाव जानाय-लोंनायाव बांसिनै गाननाय जोमनायाव बांसिनै बायोब्ला ओ बै न'खरा ओ जौगानो हानाय नङा होननानै आं सानो आरो।
उम उम।
ओमफ्राय सोलोंथाइयाथ' थाखानांगौ बेथ' औ एकदमबारे गोनां सोलोंथाइ नङाबाथ' हाखाया आरो बिनि सायाव ओ बिमा-बिफाया बेखौ नोजोर होनांगोनदि गावनि गथ'आ माबायदि सोरबा सोरबा गथ'फोर थायो जायफ्रानाखि बिमा-बिफानि सिगाङाव बिराद मोजां आरो बिराद मोजां नाथाय बिमा-बिफानि आन्दोआव गुबुन। मोनसे महरनि जायो। थ' बैफोरबायदि समाव जुदि सोर बा ओ न'खरनि साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्रा खोन्थाफैयोब्ला अब्ला बिमा बिफाया गावनि गथ'नि फारसे साइड लायालासिनो बै मानसिनि बुंनायखौ खोनासंनानै गावनि फिसाफोरखौ अबजार्भ खालामनांगोन। जेन'बा बियो माबायदि समावहायो स्कुलाव थांदों, माबायदि समाव स्कुलनिफ्राय फैदों, सोरबायदि लोगोजों लोगो जादों, माबोरै फरायदों बेसेबां फरायदों, बेफोरखौ नोजोर लांनो नोजोर लानो रोंनांगोन होननानै आं सानो आरो गावनि फिसाफोरनि इयुन जिउ दानायाव। बिसोरखौ मोजाङै गाइड खालामनांगोन आरो माखासे गथ'फोरनि गोसोनि साननायखौबो बुजिनो हानांगोन। माब्लाबा समाव मा जायो जोंनि दिथागिरिफ्रा जोंनि बिमा-बिफा गथ'नि सायाव बिराद गिदिर गिदिर एक्सपेक्टेसन लाखियो ओ खिन्थु बिमा बिफानि एक्सपेक्टेसन बायदि बै गथ'आ हायो ओ खालामनो हायाब्ला बे गथ'खौ माने माखासे मेन्टेलि टरसार खालामनाय जायो जेनेबा